हेल'
हेलौ औ नोंथां
अ नोंथांखौ आं मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरोना
औ-औ
नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नामा सावरायनो थाखाय
हागोन दे नोंथां
अ आङो मोनसे आयदा लादोंमोन माने जोंनि गो गामि ओनसोलफोरा आरोना आथिखालाव माबायदि गोदोनिफ्राय माबायदि सोलायबोनो हमदों आरो सोलायबोगासिनो आरो लोगोसे गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि बा गामि ओनसोलाव थानाय फरायसाफोरनि फरायनायफोरा माबायदि सोलायबोनो हमदों बेनि सोमोन्दै
उम
होनो हागोन नामा सुंदयैब्लाबो
औ हागोन हानादा ओरैनोथ' सिगां समफोरावहाय जोंनि ओनसोलावहाय
औ
जेनेबा एसे गोग्लैसोनायमोन होनबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा
औ
मानो होनबा जोंहा सिगां समावहाय
औ
लामा हान्थिनो थाखाय मोजां लामा गैयामोन
औ
जेरै मानि दैज्लां बोथोरबा लामा हान्थिनायफ्रावहाय हाब्रु दैब्रु बेफोरबायदि जायोमोन लामाफोरा
औ
जेराव जोङो माने गोबां खस्थ'यै माहायबा थांनांगौबा आरिनांगौबा जों हान्थिनांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरो गैलिया माने गोबां जौगाबाय होनबाबो जायो मानो होनबा जों आथिखालाव बैफोर लामानि अनगायै जों फााखानि लामा खौनो जोङो बांसिन नुनो मोनो गामि ओनसोलफोरावबाबो
औ
बि फाखानि नङाबाबो माने बबेबा बबेबा सिं फोरावहाय अन्थाइ आरि होनानैलामा बानायनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनबाय ओरैनो आरो जोङो रायजो जानाय रायजो जानायावहाय जोंनो न'आ गोनांथार मानो होनबा जोङो न'आव थानानैनो जोङो जिउखौहाय खुंलांनो गोनां जायो बे न'फोर खौ नायोब्लाबो जे सिगां समफोराव जोङो थुरि अखुमनि न' लुनानै थानाय औवा दंफांनि माने गाव गावनो बानायनानै लानानै थानाय आरिनाय आरो बेफोरो मा बोसोरसे बोसोरनैल' जोरनाय थुरि अखुमफोरा जेनेबा बोसोरनै थांबाथाय आरो गोदान ओलाबफिननाय बेफोरबायदि जायोमोन आरोखि
उम
नाथाय आथिखालाव मा बेफोरो आथिखालाव सोलायनो हमबावबाय मानो होमबा आथिखालाव थुरिनि अनगायै जोङो थिं न' लुनाय आरिनाय फखानि न' बेबायदिखौ जों नुनो मोनबाय बे न' लुनाय आरिनायावबो जोंहा गोबां सोलायबाय एबा जौगाबायानो बुंजायो एसेब्लाबो आरो जों सोलोंथाय आरियाव होनोब्ला जोङो सिगां समफोरावहाय नुनो मोनोमोन जेनेबा स्कुल बा फरायसालिफोरखौहाय माने
गोबां नुनो थाङामोन बा मोननो थाङामोन जों गोजान गोजानावहाय गामि दरब्रै दरबाजों गंसे गाहामल' फरायसालि बेफोरबायदि आरो स्कुल जेनेबा कलेज इउनिभारसिटि बेफोरबो मानि गोबां गैयामोन सिगां समफोरावहाय दा बेफोर गोजानावहाय फरायहैनो थाखाय जोङो लामा आरियाबो जोंना मानि मोजां नङामोन बिनि थाखाय जोङो सोलोंथायावहाय बिराद गोग्लैसोनायमोन आरो बेबायदिनो जों कलेज फरायनो थाखाय एसे गोजान जायगायावहाय फरायहैनांगौ जायो इउनिभारसिटि फरायनांगौबा मानि बिराद गोजान गोजानाव फरायहैनांगौ जानायलाय जोंनो गोबां रांनिबो गोनांथि नांगौमोन आरो बै समावहाय जोंहा रांनिबो जेनेबा बांद्राय गैयामोन बेबायदि जायनि थाखाय जोङो माने बै समाव जोंनिया मा सोलोंथाइयाव एसे उन जानानै थादोंमोन नाथाय आथिखालाव जोङो गामि गामि गुदि फरायसालि गामि दरनै दरथामजों बिदिनो गोजौ बा गेजेर फरायसालि बेबायदिनो कलेजफ्राबो एसे खाथि खाथियावनो जों आथिखालाव नुनो मोनबाय जायनि थाखाय जोङो मानि आथिखालाव सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां जौगाबाय आरो जोङो उन्दैफोरखौबो माने ओरैनो थानाय आरिनाय बेबायदि नुला सिगां समफ्राव जों जेरैबायदि नुयोमोन बेबायदिनो गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो
जोंनि मावनाय दांनाय साननाय हनायफ्राबो गोबां सोलायबाय सिगां समावहाय जेरैबायदि जोङो दिनै मोनजाबानो जायो गाबोन ना गाबोन जालायगोन बेबायदि सानो नाथाय आथिखालाव बेबायदि नंलिया माने जों बांसिनानो उननि जे संसार जालांगोननि माबाखौ इयुननि बाथ्राफोरखौहाय साननानै बायदि खामानिखौ मावनानै संसार जानाय आरिनाय गथ'फोरखौहाय मोजां फरायसालिफ्राव इयुननि बाथ्रा साननानै फोरोंनाय आरिनाय बेफोरखौ नुयो नोंथां
औ
ओरैनो नोंथांमोननियावहाय माबायदि आथिखाल थासारि जेनेबा नोंथाङा जेरै सोंदों बेफोरनि बागै एसे फोरमायदों नोंथाङाबो
औ फोरमायगोन नोंथां माने मा होनो बेफोरबायदि गोदोनि दिनाव दा फरायनायनि सायाव बुङोबा आरोना सोलोंथाइनि सायाव बुङोब्ला गोदोनि दिनाव माने फरायसालिफोराबो गोबां खममोन नालाय बेनि थाखायनो गोबां फरायसाफोरा गोबां मानसिफोरानो सोलोंथाइखौ लानो हायाखैमोन आरोना गोबां ओमफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै सोलोंथाइ लानो गोनां जायोमोन नालाय गोबां जेंना फैयोमोन आरोना आरो ओ फरायसालियाव मोन दाबसे जायगायाव दं गामिया गुबुन दाबसे जायगायाव दङ बेनिफ्राय बैसिम थां नायाबो जोंहा जोबोद गोब्राब जानानै फैयोमोन मानो होनोब्ला जोंहा लामाफोरा हान्था मेलानि जेनेबा बुंनो थाङोब्ला हान्था मेलायावबो गोबां जेंना फैयो लोगोसे जोङो याव थांनो थाखायबो मोजां लामानि गोनांथि जानानै फैयोमोन आरो ना अब्ला मोजां माने गोनांथि जानानै फैयोमोन नालाय बेयाव नङाब्ला गोदोनि दिनावथ' माने मा ओ लामाफोराबो माने फिसा फिसा जायोमोन लोगोसे हाग्रा बंग्रा बायदिसिना बिफांफोरजों हाग्रा बंग्राफोरजों मा होनो खोबसिन जानानै थानायमोन आरोना जायनि जाहोनाव जोङो गोसो बायदियै माने थांनो हायामोन आरो गोबां उसुबिदा जानानै फैयोमोन। नङा होमबा गोबां उसुबिदा जायनि जाहोनाव जोङो हिनजावसाफोरखौ जोङो फरायसालियाव थोनहरनो बर' हिन्जावसाफोरखौ थांहोनो जोबोर गिनाय फैयोमोन आरोना बिमा बिफाफोरा।
औ औ
ससेयाव लामा ससेयाव मा जाहैगोन म माबायदि जाब्रबथाय जागोन बेखौ बुंनो हाया नालाय जायनि जाहोनाव बेनि थाखायनो गोबां गोदोनि दिनाव हिनजावसा फोराबो बेफोरबायदि सोलोंथाइ लानो लुबैदोंमोनब्लाबो सोलोंथाइखौ मोजाङै हायाखैमोन आरोना जाय जायनि न'खर खाथि खालायाव फरायसालिफोरा दं बेफोरनि हिनजावसाफोरासो माने ओ हिन्जावसा फोरासो सोलोंथाइखौ लानो हादोंमोन आरोना एसे गोजान गुबुन दाबसेनि फैनांगौ जायोब्ला बेफोरबायदि फरायसाफोरा ओ मा होनो सोलोंथाइखौ लानो हायाखैमोन आरोना जायनि जाहोनाव गोबां ओ बिमाफोरनि बा हिन्जाव माहारिनि सोलोंथाइफोरा गोबां खमायलां खमायदोंमोन आरो ना खममोन
औ
जालांदोंमोन माने खममोन आरोना ओ माने हौवासाफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाबो गोबाङानो सोलोंथाइ लादोंमोन अब्लाबो माने नांगौ बायदियझ लानो हायाखैमोन गोबाङानो मानो होनोब्ला थांलाय फैलायनि ओ खस्थ' मोनोमोन मानो होमबानि समाव बै समाव गारि मथर गैयामोन आरोना गारि मथर आरि गैयामोन आरो साइकेल आाबो गोबांनियावनो गैयामोन आरो गोबां खममोन आऱोना न'खरसेयाव बुंनो थाङोब्ला न'खरसेयाव गं खसे बेफोरबायदिबो गैयामोन माने गामि गरसेयाव गंफा गंनैल' साइकेल खौबो नुनो मोनोमोना गोबांसिनानो हान्था मेलानि थाखायबो मा होनो मोसौ गारि मैसो गारि बेफोरखौसो बाहायनाय गराय गारि सो बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना
औ
जायनि जाहोनाव जोङो माने बैफोरावबो थांनो थाखाय गोबां जेंनाजों जाना जेंनाजों जुजिनो गोनां जादों
औ
बेफोरबायदिनो मा होनो आथिखालाव बेनि सोलाय दा बेफोरबायदि खस्थ'यै फैयै फैयै फैनानै आथिखालावथ' मा बुंनो लामा आरिफोराबो गोबां मोजां जाबोबाय पाक्कानि लामा स्रां स्रां माने गिदिर जाबोबाय आरो ना लोगोसे खाथि खालायावनो गोबां मा होनो फरायसालिफोरा गायसनजानाय जाबाय जेरै सरकारि फरायसालिआानो जा नङाब्ला सरखारि नङाब्ला मानो आथिखालावथ' गोबां प्राइभेट फरायसालि नुनो मोनसै नालाय गंफा गंनैल' नङा गोबां माने गोबां गुबुन गुबुन रावजोंबो फरायनायखौ जोङो सोलोंथाइ लानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना
औ औ
गुबुन गुबुन जेरै मा होनो बर'आनो जा इंराजियानो जा बा असमियानो जा बायदि रावजों जोङो फरायसालि गायसननायखौ नुनो मोनदों आरोना जायनि जाहोनाव सोलों लानाया जेबो माने खम नंलिया आर ना गोबांनो बारायनो फैदों जाय जेराव बेयावनो सोलोंथाइखौ लानो हादों बेवहाय हिनजावसा हिनजावसानि जेबो फाराग नुनो मोनलिया आथिखालाव मानो होनोब आरो थांलाय फैलायनिबो जेबो जेंना गैलिया लामा दथायाव गारि फोरखौ मोनो बा आथिखालाव बुंनो थाङोब्लाथ' न'खरफ्रोमहाबो मटर साइकेल साइकेल बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना नंफ्रोमनि लोगोसे गिदिर गिदिर गारि साखा खब्रै गारिखौबो न'खरफ्रोमबो नुनो मोनफ्रामो आरोना गासैनावबो गैया थेबाबो गोबांसिनखौनो जोङो नुनो मोननाय जाबाय आरोना जायनि जाहोनाव जेबो उसुबिदानि बा जेबो जेंना जानानै फैया आरोना
औ औ
बेजों लोगोसे आरो बेफोरबायदिनो मा होनो गोदोनि दिनाव मा होनो गोदोनि दिनाव फोरोंनो थाखाय मा होनो फोरोंगिरिनिबो गोबां आंखाल दङमोन जेरै सानखान्थि आयदा बिगियान आयदा ना बेफोरबायदि नि थाखाय बेफोरबायदि आयदाखौ फोरोंनो थाखाय बिजाबखौ फोरोंनो थाखायबो माने फोरोंगिरिनि गोनांथि दंमोन आरोना गोबां खम दंमोन जाय जा खायफा खायफा फरायसालिफोराव बेफोरबायदि आयदायानि सानखान्थि आयदाफोरनि फोरोंगिरिखौनो मोननो थाङामोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि जेरै फरायसालियाबो बांदों बेबायदिनो फोरोंग्रायाबो गोबां जाबोनो हमदों बेनि थाखायनो माने फरायसालिफोराव सोलोंथाइ लानो थांनाया जेबो थांनानै जेंना जानानै फैलिया आरोना नोंथां
औ औ
नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन
औ नोंथां औ औ दे दे
उननि आयदाफोराव लोगो मोनफिनसिगोन
औ
दे
औ दे दे